हेल' खोनादोंना? औ खोनादों।
औ आंबो खादों दे।
अ अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ फ्रियैनो दंथायो आङो
अ अ बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सावरायनो हागोन नामा?
औ औ सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला आङो खारैखौ बा खारैखौ माबायदि बानायो बा बे बाहायनायनि सायाव
एसे सावरायनोनानै
नोंथांखौ फन हरनाय जादों औ ओरैनो दा आंनो एसे फोरमाग्रोना होनिसै नोंथांनो
औ औ दे।
औ खारैखौ माने जों बर'फोराथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदोथ' माने थावफोरजों ओंख्रिखौ सङामोन नालाय बांसिनानो खारै जोंनो ओंखाम ओंख्रि मा ओंखाम ओंख्रि
औ
संनाय जायोमोन आरो बो बर' आइजोफोरा ओम बांसिनै मिथिंगायावो मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ ओ खाना लाबोनानै बा बुथुमनानै खारै होनानै संनायखौ रोजानाय
औ औ
आरो बे खारिखौ गावसोरो बानायनाबो लानो रोंखागौ आरो माने माबायदि बानायनो रोंगौ बेफोरखौ रोङो आरो। माने ओरैनोथ' खारैखौ आङो मिथिनायाव। ओ थालिर दंफांनिफ्राय बानायनायखौ मिथियो आरो बेबो थालिर आ आथि आथिया थालिर। मिथियो आरो औ आरो बेबायदिनो मैथ बिफांनि गोदाननिफ्रायबो बानायो होननानै खोनायो आरो नाथाय आङो बेफोरखौ माने बे जेरै आरो बालख बिगुरनिफ्रायायबो बानाय बेनो बेबायदिनो बे सब
सबाय
ओ बेबायदिनो बे मिसिं बोथोर सोलाय जा आबाद बे गोरान आबादफोरानि माने फोराननानै बेफोरखौबो सावनानै बानायो। खोनादों आरो ओरैनो आङो थालिर बिफांनि खामनायखौ नुदों आरो
औ
बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायना होयोनो माबायदि था फ्रायबानायो। औ जोंनो बे सालिरनिफ्राय बाहायनो थाखाय सालिर बिफांखौ फिथाय थायो एबा जाय मान नथा एसे गाज्रि जाबाय बेखौ माने सिगाङनो बासिनानै लानानै फिथाइ थाइबाय सानायखौथ' खालामनाय जाया बा दाननाय जाया। औ बेनिफ्राय बेखौ माने दाननानै सान्दुं बा गसाय जायगा सान्दुंनो नांनाय दुब्लि फोथारफोराव लांनाय जाया बांसिनै मेसें बोथोरावसो बिरनो थाखायायोना।
औ
औ बेनिफ्राय लांनानै मोजाङै बेखौ माने जिरना लानाय जायो आरो दानस'नानै। सथासो जिरना लानाय जायो आरो बेनि मादाखौबो दाननानै माने फिसा फिसा दानना होनाय जायो आरो
औ
थाबैनो राननाय बायदि ओमफ्राय ओरैनो बे माने मादायाथ' एसे गोबाव नांगौ राननो। दाननो थाखाय बेखौ माने ओ सान्दुं नांनायथिं माने बायला होबाय थायो आरो जाथ मोजांरानो बिनो
ओ मोदोम बा थालिर बिफांनि मोदोमखिनिनिफ्राय जिरनाया थाबैनो रानों नालाय। हजों जायो औ बेफोरखौ माने बेबायदिनो आरो सानबा सप्तासेसो बेबायदि सान्दुं होनानै दै सियोबालाय आरो गोबाव नांगौ आरो अखा हायोब्ला गाज्रि जायो आरो
औ
औ बेखायनो मोजां सान्दुं हानायावनो मोजाङै फोरानना लानाय जायो बेनिफ्राय मा होनो संनो थाखायबो औ मानो ग जि माने गाबोन बायदि सावगोन बा दिनै बायदि मान बुथुमना दोननाय जायो आरो मोजाङै माने बुथुमनानै मोनसे जायगायाव बेखौ फोरोंना दोननाय जायो जाहाथे अखा बाद खिसि जाया आरो इ थिनानै थाया बेनि थाखाय औ बेनिफ्राय आरो सावनावनो नेक्स्ट दिना सावना होनाय जायो बे सावनायखौबो माने गोबाव सम लायो आरो मोजाङै खामजोबनो थाखाय आरो जेथिं जेथिं माने खामाखै बेफोरखौ माने उलथायना होबाय थायो आरो माने बनफोरजों बा हुफेनफोरजों मोजाङै औ बेनिफ्राय बे खामनाय हाग्राखौनो माने बाहायोाब फुसताब फोराव मोजाङै सोनानै सरनाय जायो माने
माने
सरनो थाखायथ' ओरैनो नालेंखरनि बे थरखाखौ बाहायो आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन आइजेंआवबो सरन जायो आरो बथलफोरावबो
ओं
औ बेबायदिनो ओ बे थाहालि आथियानिया गोबाबसिन जायो होननानै बुङो आरो
औ औ
ओरैनो आरो आङो गुबुन दंफांफोरनिखौ बेबायदि मोनजोबफेराखै आरो माने बानायनायखौबो नुवाखै खोनादोंसो औ बे खारायखौथ' जोंनियानो जानायनि अनगायै आरो गोबां माने खामानियाव बाहायबावो जेरै गोदोनि बर' आइजोफोराथ' खानायखौ माने दानि बायदि सेम्फुफोर जों लोबामोन नालाय खारैजोंनो लोबोमोन माने मोजां जायोमोननो खानाया औ माने मोननाय बा दानियाथ' गोबां मोननाय जायो आरो गननाय जायोना खम खम बैसोआवनो बहुद थानाय गुनाय बा मोननाय बेफोरबायदि जायो नाथाय आगोलनि जा खारै जनो बेफोर माने ओ गोसोम बा मोननायखौ खम नुनो मोनो आरो गोसोमनि थानायखौ नुनो मोनो आरो गनाय बेफोरबायदिखौ नुवा आरो खानायफोराबो गोलाव लावो होननानै बुङो आरो औ बाहायखायो बर' आइजोफोरा थावनि थाव जा माने आथिखालथ' थाव जायो अब्लाबो आथिखालावबो खारैनि बेखौ जायो आरो नोंसोरानो औ माने ओ गोदोनि बुरैफोराथ' टाउन जाहैबाय दिस्ट्रिक जायो उदै दुयो होनना बुङो ओमफाय ओंख्रि मोनजायोब्ला मोजां मोनो आरो।
औ औ
औ नोंथाङा ओरैनो मा मा दंफां बा मानिफ्राय खारै बानायो होननानै मिथिबावो। एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बाथ्रा बुङोब्लाथ' जोंहा नोंथाङा गोबां माखासे बाथ्रा बुंलांखाबाय जेरै ओ थालिर आथियानि दंफांखौ जोंहा खारै बानायो बिदि होननानै नोंगौ थारैनो आंबो माने नुदों आरो थालिर आथियानि बे दंफांनि खारौखौ बानायनाय बिनि ओ जोंहा दंफांजों लोगोसे जेनेबा बिनि मस्लाखौ जिरनानै होयो आरो मादों खौबो होयो इनिफ्राय
अ' औ
फस्ला गोजाखौ होयोब्ला बांद्राय गोबाब जाया होननानै ओ मिथियोना बेनिफ्राय मादाखौ होफाब्लाथाय बांसिन गोबाब जायोनो आरो। दा बेनि थाखायनो मोननैखौबो सावनाय जायो आरो। दा
औ
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ नि खारै बानायनायावहाय उम माहोनो बेखौ थालिरनि फस्लानि अनगायै थाइगिर फिथा फाय बेनिफ्राय सबाय ओ सबायनि बे साबाफोरा मोनो बे बेसर साबा सबायनि बे ओ जेनबा दंफाङा आरो फुनानै लाबोखांनाय दंफां बेफोरखौ बे आरो मा होनो नार मा होनो बेखौ बेयो। अ' उम मैथ्रु बिफांनि मैथ्रु बिफांखौ आरो। दिफोरनोबो माने खारै बानायनाय जायो आरो। बेफोरखौनो मिथियो आरो। बेनिफ्राय ओ जोंहा थालिरनिखौ थाय सबसाय गोबाबसिन माने खारै होननानै बुङोब्ला जोंना थाइगिर फिथाइ खारैया जायो आरो।
थाइगि थाइगिर फिथाइनिफ्राय बानायनो।
औ औ
अ' बेखौ आं मिथिया माबायदि बानायो?
औ जेब्ला जों थाइगिर फिथाइखौ बिदिनो हानना लासिगोन हानना लानानै बुरजानो ओमफाय मोजां बेखौहाय एसे फिसा फिसा दानफलेयो आरो जेनेबा दानहोनो थाखाय ओमफाय दानसफले मोजाङै दानखावना लानानै बेखौ फोरानसिगोन ओमफ्राय फोराननानै ओ बिदिनो गोबावफोरान नांगौ आरो। माने थाब राना नालाय बेयो।
औ औ
ओमफ्राय जेरै थालिरफोरखौ फोरानै बिदिनो फोरानबाय फोराननानै उनावहा सावसिगोन आरो बे थालिरफोरखौ जेरै सावो बेबायदिनो सावना सावो आरो ओमफाय सावनानै बेखौ मोजाङै सालिनानै बेखौ ओ दै एसे होनानै लाद्रा लाद द्रा खालामनानै बिदि दोनो आरो। बेबो एखेयानो जेनेबा सावनाय प्रसेसफोरा थालिर जो एखेआनो आरो।
बे थाइगिर फिनायनि खारैया माने जोबोद गोब माने गोबाब जायो आरो। सबसेाय गोबाबसिन खारै होननानै बुंब्ला बेखौनो बुंनो हायो आरो। औ ओमफ्राय औ जानायावहाय मा होनो ओ गोबाबब्लाबो माने थालिरनि खारैखौहाय गोथावसिन जायो होननानै बयबो बुंनायखौ खोनादो आरो थालिरनिखौ गोथावसिन जायो होनना बुङो आरो। बेनिफ्राय ओ मैथ्रु बिफांनिफ्रायबो जोंहा खारै बानायो। जिथु औ मैथ्रुआ जै जोंहा मा होनो बेखौ खारै बायदिना मैथ्रु फिथाइयाबो उदै बेफोरखौ जोंहा जाबा साफा खालामो बेनिखायनो थिग माने बिफाङाबो बेबायदिनो गोबाब आरो जोंना बे बेनिखायनो मैथ्रु बिफांनिफ्रायबो जों खारैफोरखौ सावनो हायो आरो ओ बे सबाय साबा ओ सबायनि आरो बेसरनि बेफोरनि माने साबा जाद देन्था फुना लाबोखांनाय बेफोरजोंबो खारै बानायनो हायो आरो। दा ओ बेफोरनि अनगायै जोंहा बर' दा ओ गोदो बैफोर जेनेबा सदा बायदिसिना बिदिनो बाहायनाया थ' गैयामोन नालाय बेनिखायनो बे बारिफ्राव मोननाय बिफां लाइफां फिथाइ बायदिसिनाफोरजोंनो खारैफोरखौ बानायनानै जायोमोन होननानै जोङो मिथिबोदों आरो नुबोदों आरो दासिमबो दा जोंहाथ' खारैखौबो आथिखालाव जाखायोआनो बर'फ्रा जेरै सबायाइ खारै नारजि अनला खारै बेफोरखौ जायोबा जोंहा खारैखौ नांखाथारगौ आरो बेफोरनि अनगायै ओमफ्राइ आथिखालाव गोदोथ' खारैखौ मारै जानो थाखायल'सो बानायनानै लायोमोन दा जोङो खारैखौबो माने बिजनेस महरै लांबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो जेनबा फांथाम फांब्रैसो जोंहा खारै बानायनो थाखायबो बिसोरा टाउन सहराव सुबिदा गैया बा खायसे फखाया रोङा बिनि थाखायनो जों माने गामिनि आथि ओनसोलावथ' गोबां बर' आइजोफ्रानो बेफार फालांगि खालामना बिथांमोना जेनेबा फाननो लाबोयो आरो टाउनफोराव गावसिनि न'खराव गैयाबाबो गुबुननिफ्राय माने बायस'नानै बिदि फानफैयो ओमफ्राय
उम
खारैनि बे गथा गथा खालामना दोननाय बेखौबो फानो आरो खायसेया सरनानै बथलाव सोयो खानानै फानफैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव
औ
दा जोङो टाउन सहराव थाब्ला बेफोरखौ गोबां रां होनानै बायनानै जानांगौ जायो जिहेथु आरो गोबां सुबुंफ्रानो बायनानैबो जायो आरो जोंहा बै खारैफोरा जिहेतु जेबो जोंहा मुलि बा बायदिसिना केमिकेल बेफोरबायदि होनाय गैयाना बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय हिसाबै मोजां आरो देहानि थाखायबो बेनि थाखायनो बयखौबो बायनानै जानाय बेखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जेरै थसेयावनो बाजि द'जि बिदि रां लानायखौ नुनो मोनो